खोनादोना नोंथांआ?
औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौहाय ओ बोथोरनि फिथाइ सामथायाइनि सायाव लानोसै नङा होमबा नोंथां?
औ ओ जोङो बोथोरनि फिथाइ सामथाय ओं बोथोरनि फिथाइ सामथ लानानै जोङो
ओं अ अ अब्ला जोङो बोथोरनि फिथाइ सामथायाइ होनना बुङोब्लाथ जोंहा गोबां फिथाइ सामथायाइ दङ ओ जेरै थाइजौ फिथाइ लिसु फिथाइ बिदिनो आनारस आरो खान्थाल ओमफ्राय आरो गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायाइ दङ आरो ना
आदसा दा नों नोंथाङा ओ नैबे नैबे बाथ्रानि सायाव एसे फोरमायनो हागौमोन ना? जे ओ जोङो दा ओ दैज्लां बोथोराव जोङो ओरैनो माबे माबे फिथाइफोरफोरखो बांसिनै मोनो एसे गोरलैयै मोननो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां माने जोङो दैज्लाङाव मोननाय फिथाइ सामथायाइथ' थाइजौ आरो खान्थाल ओ बिदिनो आनारस ओमफाय
फ्राय नोंथाङा दा नै हेल'
औ औ
औ दा जोङो बांसिनै थाइजौखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा दै
औ औ नोंगौ नोंथां।
ओ थाइजौफ्रा जोंनि ओनसोलाव बांसिनै ओ थाइजौफोरा खायफाया गोखै थायो बा खायफाया ओ गोरिब थायो। दा बे थाइजौखौ ओ जोङो फाननानै मुलाम्फा खालामनो हागोन ना हाया?
हायो नोंथां अ हायो नोंथां ओ बेखौहाय फाननानै मुलाम्फा लानो हायो। माने जोङो थाइजौखौहाय जेनेबा हाननानैहाय ओ बाजाराव फालांगि खालामनो हायो। आरो जोङो थाइजौनि गेजेरजों गोबां इदिनो ओ जेरै मंग' रस होनोना बेफोरखौहाय जेनेबा बेफोरावहाय जेनेबा जोङो थाइजौखौहाय ओ गोजान गोजानाव साप्लाइ खालामनो हायो आरो बेखौहाय ओ मानसिफोराहाय जेनेबा बेखौ गोजान गोजानाव साप्लााय खालामना लांनानै जेनेबा बेखौ जुइस बानायो ओमफ्राय जुइस बानायनानै जेनेबा बिदिनो ओ